हेलौ नोंथां
औ
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दासान्दि?
औ नोंथां आंथ दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंथयो नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिम ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांनियाव आं मोनथियै खायसे बाथ्राफोरखौ मोनथिनो होननानै कल हरनाय जादों नोंथाङा सम होनो हागोन हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङा जोंनि बरफोरा माबादिहाय नाफाम खौ बानायो माजों माजों बेखौ जायो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
ओ जोंनि बरफोराथ ओ ना गुरनायाव जोबोर आखा फाखा नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगो नोंथां।
ओ मावनाय दांनायजों लोगोसे जोंनि ओ ना गुरनायावबो जोबोद आखा फाखा जोंनि बर' आइजोफोरा। बेखौ ओ जोंनि बर' आइजोफोरा एं एंगारनो हाया बेयो जोंनि बर' हारिनि एंगार हायै मोनसे बाहागोखा बे ना गुरनाया। ओ िदिनो जोंनि बर' आइजो फोरा ओ ना गुरनो थाङोब्ला थाय ओ जोङो बे नाखौ गुरनानै लाबोनायनि उनाव गोदोनि समाव थ' जोङो नाखौहाय ओ बिदिनो खेबसे गुर गासेयावनो खबाइस से गाहाम मोनोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो ओ जोङो बे नाफोर खौ जोङो मोननानै लाबोयोब्ला ओ जोङो ओ जानांगौखिनिखौ जानानै थोजासे ओ खौ जोङो जानानै आरो बाखि जोङो थाबावनाय बे ओ आग्लायनाय नाखौहाय जोङो ओ नाफाम बानायनानै दोननाय खौ जों
औ औ औ।
खौ जोङो ओ बानायनोब्ला ओ ओ बिदिनो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ ना बिफाम बानायनानै जोङो गोबाव समहा समहालागै जोङो एसे इसे जाबाय थानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां।
अ' नंगो नोंथां।
बिदिब्ला बै नाफामखौ माबायदि बानायो आं बुंनानै होनोसै
औ औ।
ओ नाफामा ओ जादों ओ मोन से बर' हारिनि ओ ख'हाबथाव खाजा होननानै जों बुंनो हायो बे नाफाम ओंख्रो नाफाम ओंख्रि खौ। अ नाफ फामखौ बर' हारिजों ओ एंगारलायनो ओ
औ।
हायो जोङो ओ एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होननानै जों ओं साननो हायो आरो नङा होमबा नों थां ओ बेखौ जोङो बुननि बर' फोरानो जानानै जोबोर मोजां मोनो गासैबोआनो। औ नाफाम खौ जोङो खालामनो थाखाय बे नाफाम खौ जों बानायनो थाखाय ओ जोंनो गिबियावनो ओ जों आंदि दानि सोबुं खांबाय जों ओ गुरनानै लाबोनाय बै ना- नाखौनो बानायो होननानै गोबाव समसिमजानो थाखाय औ बे नानि गोनांथि। थि ओ जोंनो नांगोन बे नाफामखौ बानायनो औ ओ नाफाम ओ खालामनो थाख खाय ओ ना खौ जोङनो ओग गोबां बिबांनि नांगौ जायो आरो। नङा होमबा नोंथां जोङो बेखौ खम बिबांनि इसेल' नाजों जों बानायनो हाया ओ बेनि उनाव जोङो ओ अ फाम खालामनो थाखाय ओ नाखौ जोङो साय नानै मोजाङै सुनानै लानो नांगोन बेनि उनाव नाखौ अ एस एसे एसे जोङो बेखौ फोरानदब नानै लानाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोथां
औ बिदिनो ओ फोरानदबनानै लानायनि उनाव जोङो ओ नाफाम खालामनो थाखाय जोङो बे नाजों लोगोसे जोङो थास' बिलाइ ओ थास' बिथराइनि गोनां थिजायो जोङो बे थास' बिलाइ थास ओ बे बिथोराइजों जोङो नाफाम खौ जोङो औ जयै जोङो वार गाहेन बिदि दिेंखिफोराव जों ओ देनाय देनाय नायजायो नङा होनबा न थां औ बिदिनो
औ
ओ जोङो बेखौ देनानै गुन्दै खालामनानै ओ लानाय जायो बे गुन्दै खालामनानै लानायखौ लानाय बे नाफाम नाफामखौहाय जोङो ओ एसे जोङो फिसा फिसायै जोङो ओ ला दु बादि ओ जोङो बिखौ सिथुमनानै ओ माबा मोनसे बिदिनो ओ आइजें ओ फोराव जोङो गोरायै जोङो बेखौ ओ-म आइजेंफोराव जोङो बेखौ सोनानैहाय ओ गोराय होथेनानै ओ दोननाय
औ औ औ नंगौ नोंथां
थाब गाज्रि जानो हायै बादि बेखौ जोङो ओ बिदिनो बिदि आइजेंफोरावहाय एबा जोङो थेमाबायदि भयाम होना जों मिथिनो मोनो बेबायदि बेखौ सोनानैहाय गोरायै जोङो होथेनानै दोननाय जायो बियो ओ गाज्रि जायो बादि बेबादिनो ओ गोबाव ओ साननि उनाव बे ओ नाफामखौ ओंख्रि ओ संनानै जानाय जानो हायो ओ बिदिनो ओ बे नाफामखौहाय ओ जोङो ओ दान मोनसे एबा मोननै मोनथामसो ओ दोननाय जायो जोङो ओ खायफाया दान मोनसे बेनि उनावबो जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो बे खौ ओ नाफामखौ
औ।
इसि- इसि बरननानैहाय जोङो। ओह जानाय जायो जेरै जोङोम ओ नाफामखो बेखोजों ओरैनो गोजाबो नाफाम गोजायैबो जों ओह जानोहायो आरो ओह मैथा ओंख्रि बायदिफोरजोंबो जोङो ओह जानायखौ नुनोमोनो बे नाफामखौहाय जोबोद गोथाव। जायो आरो बे जोङो होथेनानै दोननाय बै ओ सानै बे ओ। बे खोबग्रावखौहाय। होथेना दोननाय। जिहेतु बेैख खोबग्रा बेखौ जोङो बोखारोब्लानो बै नाफामा। ओ जोबोर। ओह मोदोमफ्रुयैहाय जोङो। ओह मोदोम जोबनायखौ नुनो मोनो नङाओ होमबा नोंथां।
औ नंगो नोंथां।
ओह बे नाफाम ओंख्रिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै ख खहाबथाव खाजा। आरो नङाहोमबा नोंथां उम बेदिनोजोङो नाफामखौ। ओह बानायलांनायजायो आरो। जों गासैबोआनो बे नाफामख। जों बर'फोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनोआरो।
औ।
नोंथाङाबो नाफामखौ जानानै मोजां मोनो नामा नोंथां।
औ-औ नोंथा आंबो नाफामखौ जानानै जोबोर मोजांमोनो नोंथां।
औ। ओह बिदिब्ला नोंथां नाफाम ओह खौ जोंनि ओह बिदिनो। ओह जोंनि बर'फोराल बानायोना गु गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बानायनानै जायो ओह बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानैहोदो।
औ औ औ आं एसेबां मोनथिया नाथाय ओह नुयो।
औ।
गुबुन हारिनि खायसे खायसे गुबुन हारिफोराबो बे नाफामखौ जानायखौजों नुनोमोनो। नङाहोमबा नोंथां। औ गासैबो जाया नाथाय खायसे खायसेफोरा जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
औ
औ
औ
ओ बिदिब्ला ओ नोंथां बे नाफामखौ जोङो ओ जोंनि बिदि बिदि ओ ओ आथिखालनि मुगायावहाय जोङो बे नाफामखौ जोङो ओ गोदोनि बायदिनो जोङो ओ नाफाम बानायनानै जाबाय थानायखौ नुनो मोनो ना गो दोल' जों बेखौ नाफाम बानायनानै नै जानायखौ नुयोमोन बेफोरनि फारागखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ औ ओ नाफाम बानायनानै जानायखौ आथिखालाव जोबोर खम नुनो मोनसै अ गोदो गोदाय हाय गोबां नुयोमोन आरो गोबां जायोमोनबो न'खर न'खर नाफाम बानायनानै नाथाय आथि खालाव ओ बे बेफोरबायदि फोथारफोराव नाफोरनि बिबाङाबो खम जालांबाय बेनिखायनो आथिखालाव बेफोर नाफामफोरखौ बानायनानै जानायखौबो जोङो खम नुनो मोनलांबाय
औ नंगौ
औ खायसे खायसेफोरा बानायनानै जायो नाथाय गोबाङानो जाया खम जालांबाय आथिखालाव औ नोंथाङा नाफामखौ माजों माजोंहाय जाफेरखो नोंथां
बिदिनो नाफामखौथ' जोङो एसेबां गोबां ओंख्रिफोरदों जानायखौ जोङो नुनो मोना बिदिनो जोङो नाफाम गोजायैनो संनानै जानायखौ जों गोबांखौ नुनो मोनो आरो खायफा खायफाखौ जोङो मैथा आरि बायदि ओंख्रिफोरजोंबो जों जानाय
औ औ औ आ नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो बेफोरनि बागै एसे खोन्थाना होदो बर'फोरनि संनाय खावनायनि गेजेराव
औ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' बे नाफामखौ जोङो आङो बे नाफामनिखौनो बुंनोसै नाफामखौ जोङो आथिखालाव जोङो बेबादिनो जोङो ओ एसे एसेबां जोङो ओ नानि बिबां जों मोननो हालिया नालाय ना नङा होमा नोंथां? बेनिखायनो जोङो उ ना बे गोबां बिबांनि जों ना मोननो हायैलाय जोङो आथिखालाव ओ जोङो हाथाय बाजारफोराव बायनानै मोननाय ना गोरानखौनो जोङो नाफाम देनानै बानायनायखौ जोङो आथिखालनि बर' आयजोफोरखौ नुनो मोनो जोंथ' खना-खनला खनला
औ
बिफा गामियावल'सो बेफोरखौ नुनो मोना नाथाय जोंनि नख'र नखरफ्रोमबो बिदि गामिफोराव जोङो एसेबां नुनो मोनानो ओ थेवब्लाबो जों बे नाफामखौ खौहाय जोङो ओ बायदि ससियेल मेडिया फोरनि गेजेरजोंबो जोङो नुनो मोनो जे जोङो हाथाइ-बाजारफोरनिफ्राय मोननाय बै ना गोरानफोरखौ खौनो जोङो ओ थास' बिलाइ बायदि जों जोङो ओज'यै देफानानै बिदि नाफ नाफाम बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओह गोबां जोंनि ओ नानि बिबांफोरा उम
औ
खम जालांनायनि जाहोनानो जादों ओ जेरै जोङो ओ बायदि आबाद मावनायफोरावबो जों ओ गोबां ओ सायनारि मुलिफोर जों बाहायनायखौ नुनो मोनो बै आबादफोराव आरो जोङो आथि आथिखालाव ओ मोसौजों जों हा हाल एवनायखौ नुनो मोनलिया ओ बिदिनो जोङो ओ बिगियानारि जिउजों दिहुन जानाय बायदि ओ जुन्थिनि बे बे ट्रेक्टर आरि फोरजों जोङो हाल एवनानै जोङो आबाद मावनाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनसै ओ बेनिखायनो ओ जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोङो ओ आथिखालाव नानि बि बिबांफोरखौ जों गोबां खम नुनो मोनबाय ओ बिनि थाखायनो जोंनि ओ नाफाम बानायनाय बायदि ओ फोराबो एसे एसे जोंनियाव ओ खम जालांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ थेवब्लाबो ओ नाफामा जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे फाबथाब ओंख्रि नालाय जों बेखौ जानानै बयबो मोजां मोनो बेखायनो जों बे ओ नाफाम खौ जोङो जानो बावाखै आरो ओ बेयो ओ जोंनि गेजेराव ओ
औ
जों थालांबाय थागोन होननानै जोङो ओ साननो हायो।
औ बिदिब्ला नों थां नोंथाङा एसेबां फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां।
औ
औ बिदिब्ला दोनथ' निसै
औ दे।